हेल'
हेल'
औ गोजोन मोनाबिलि हेल'
हेल'
औ नोंथाङा मा खालामगासिनो?
अ अ
खोनादोना नोंथां हेल'
खमथारबार माने
खोनाबाय दा बाराय ना ला खाव औ मा खालामगासिनो? हेलौ
अ हेल' जाबाय दे
दिनै नोंथाङा
ओ आङो दा न'आवनो दङ र' ओरैनो
औ
ओम
दा ओरैनो दं नोंथाङालाय बहाफोर बेरायबाय नामा गरम बन्द'नि?
अ गरम बन्दनि दा बेरायथ'वाखै बेरायनो होननानै सानदों र'
मा मा जायगायाव बेरायनो सानदोंमोन? सिलं नामा ना अरुणचल ना मा ना?
आङो गुवा टियावनो सासे सानथ'वाखै भैरब खुन्द'फोरावहायल बेरायग' र'
औ बा भैरबखुन्द'आ नोंसिनिफ्राय खाथि जायो नामा?
जोंनिफ्राय बारा खाथि जाया गोजान जायो
औ भैराबकुन्द'आ अबेथिं जायो?
ओ उदालगुरियाव गोलैयोयो
औ
उम
भैरबकुन्द'आ खोनानो मोन्दों माने अरुणा सल आरो भुटान बरडार नांजाबो होननानै
अ नंगौ ओं नंगौ औ
औ बे जायगाया माबायदि? सिनारिफोरा ओरैनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना? औ
चाइना ओ दानिथियावनो जानाय जायो पिकनिकखौ बे मोनसे पिकनिक नालाय ओमफाय दलं दलं दोङो बिनिफ्राय आरो भुटानाव हाबनोबा बेखिबो हाबनो हायो बरदार दोङो नालाय
आरो अरुणाचलावबो हाबनो हायो नामा?
नो हायो ओं
औ ओ बे दैमाया बबेनिफ्राय फैदों जेनेबा ओरै भुटान आरो अरुणाचल ओजोंहै नांनानै तिब्बतनिफ्राय फैदो होनना खोनादों बे नंगौना?
ओ जानांगौ आं बारा एसेबां मिथिया दिसुन मिथिनायालाय
औ
होम
आरो बेनि उनाव मायाव बेरायबावनो सानदों?
बिनिफ्राय गुवाहाटियावबो बेरायनो सानदों जागाखौथ' मिथिया नुबाय दोङो ओमफाय थांनो सानदो र' ओ बै जुलाइ मान्थफोराव थांनो हायोबा थांसै गरम बन्द दनि उम
मोजाङानो जागोन बिदिब्लाथ' गुवाटियावलाय मा माखौ नायनो सानदों? ओरैनो नों मिथिनाय
आं मिथिनाया बै दा गोदान गोदान ओंखारदो होनदो बा जागाखौ आं मिथियालायै मोजाङै
अ गुवाहाटियावथ' दा बेरायबा गोबां जायगाफोर फोर दं जेरै ओ नेहरु पार्क ओजोंहाय मा होनो ब्रह्मपुत्र दैमा जिङाव गोदान मोनसे पारक खुलिदों बेयावबो फैनो हागोन औ आरो दं सहिद भबन। साइन्स मिउजियाम। कला केत्र गोबां जायगा दं। आरो गोबां पार्कबो दं दिगलि फुख्रि आरो दाथ' नै मा होनो ओ आमथिसुवाबो जासिगोन नालाय। दा कामाय मन्दिरावबो गोबां मानसिफोर फैसिगोन। मानो होनब्ला आमथिसुवायाव बेयाव मेला जायो नालाय। बेखौ मिथिगौ ना नोंथाङा? औ फैफेरबाय नामा कामाय खा मन्दिराव?
ओ खेबसे थांबाय उन्दैयावसो थांदोंमोन दा गोदोराव थांनो मोनाखै।
औ कामाख्या मन्दिर। नि बागै मिथिगौ नामा?
ओं मिथिया। बेनि बागै ओ भुटानाव हाबनो मोनाखै आं भुटानावबो थांनो सानदों र'।
औ भुटाननि सिनारिखौ ओरैनो माबायदि मिथिगौ नामा?
सिनारिया बारा इसिबां मिथिया मिथिनाया जायखिजाया मोजां जोंनिख्रुइ मोजांसिन होनना भाबिदों।
औ भुटानावथ' मोजां मोजांसिनानो। हाजो दङ फारसेथिं दैमा दं अन्थाइ गिदिर गिदिर। आरो बेबायदिनो भुटाननि न'फोराथ' बेसे सेबा समाय समायना जाखायो। फोर गोबां मोजां आरो।
उम
आरो सिगां नोंथाङा बहाबो बहा बहा बेरायफेरखो? ओरैनो
खि आरो दारागाव इ मोननैयाव थांबाय
औ दारागावआ माबायदि जायगाया?
दारागावबो दैमा दैमानि खाथियावनो माबा जायो नालाय पिकनिकखौ जायो नालाय
औ आरो सकियाव?
सुकियावबो खेबसेल' थांदोंमोन उन्दैयावसो बारा गोसोआव गैया बिनिफ्राय नोङो बेरायबाय नामा मायावबा?
आंथ' गोबां जायगा बेरायबाय।
उम
आङो बेरायनायाथ' दारागाव सकि गासिखौबो बेरायजोब्बाय ओजोंहाय शिलं बेरायबाय अरुणाच‌ बेंगल आरो सिक्किमफोराव थांनो दं मोनाखै आरो दासिम सानबाय दङ'
अ
माबाया सिक्किमा माबायदि?
सिक्किमआथ'‌ खोनानो मोन्दों जोबोद मोजां दाबाय बियाव ओ जोबोद मोजां अखा हायो आरो फारसेथिं बरफबो एसे एसे जायो होननानै खोनादों। आरो बोथोरा गुसुयै मोजांथार जायो होनना खोनादों आरो बेयाव गोबां हाजो हाला दङ गोजौ गाहाय जायग गा जेरै सिनारिफोरा बुहुत मोजां आरो। आरो बेयाव सिक्किमाव ओ
थय ट्रेनबो खारो होननाय खोनादों। माने फिसा ट्रेन जेराव मानसि सिफोरा गाखोनानै हाजो हेयेन मोजाङै माने सिक्किमखौ बेरायनो हायो हायो आरो बेयाव माने नोंथांआ खोनाफेरदोंमोन नामा बेखौ
ओं ओरैनो जायगाखौल' सिक्किम होननाल' मिथिगौ ओमफ्राय माबायदि मिथियाखै खोनाफेराखै
औ नोंथाङा शिलं थांफेरबाय नामा औ सिलंनि बागै मिथि मिथिगौना मिथिया
शिलंनि बागैबो आं मिथिया मिथिया नोंथाङा मिथिगोबा फोरमायनाय
औ सिलंआवथ' गोबां जायगा दङ बेरायनो जेरै ओ दाउखि होननाय जायगा दं सेभेन सिस्टार वाटार पुल्स दं एलिफेन फल्स दं। आरो गोबां पार्क दं। लेक दं उमियाम लेक शिलंआ ओ गासैबो हाजोजोंनो साग्लोबजोबनाय जायो आरो गोजौ गाहाय गोजौ ओमफ्राय आरो दैमा बिदिनो दै बाज्रुम बे बेफोरबायदिनि नेचारेल आरो। जोबोर मोजां। बेफोराव खनसे थाङोब्ला गोबां गो गोजोननाय मोनो। आरो शिलंआव पार्कबो दं होनो मोनसे दङ वार्स लेक। बेयावबो मोनसे बे लेक माने दङ। बेयाव गोबां ओ समायना रमायना बिबार बारि फारसेथिं माबा दङ' बिलो दङ' बे बिलो जिं जिंनो बिबार बारि आरो सिनारिफोरा मोजां आरो फेमिलिजों बेरायनो फट लानो जोबोद मोजां। नोंथांङाबो थांबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन।
औ थांगोन र' सम मोनबा।
औ। आरो बे एलिफेन्ट फल्सआवथ' गोबां समायना गोजौनिफ्राय दैया गोलैबोबाय थायो। बेयाव खाथियावनो थांना ओमफ्राय फट' थिखां जानो हायो।
अ।
नोंथाङा फिउसाराव मा मा बेरायनो जायगा सानदों?
आं फिउसाराव फिउसाराव ओ एसेबां मोजाङै आं जायगाफोरखौ मिथिया मिथिनायालाय।
औ।
बे खाथि होनबासो मिथियो।
मेघालय शिलंफोराव थांनो गोसो जायाखै नामा नोंथांङा?
थांनो गोसो जायो खिन्थु थांनो सम मोनैनि थाखाय थांङाखै।
औ।
उम।
नोंथांनि साननाया लासैनो जाफुंगोन।
उम।
नोंथांङालाय दिनै मा खालामगासिनो दं?
दिनै दा ओरैनो दंङो।
औ मा ओंख्रि जानायमोन? नोंथाङा दिनै
ओंख्रिया दिनैयो दालि इनिफ्राय आरो बेदर।
जोबोर गोथाव मा बेदरमोन?
ओ दाउ बेदर।
दाव बेदर
ओ।
चिकेन दावांखौनो जायो।
औ दाव बर'नि
बर' बर'नि गोथाव बर'फोरा मा मा ओंख्रि जायो?
बर'आ अनला खारै मिथिनायाव अनला खारैखौ मिथिगो बेनिफ्राय खुंखा बेफोर खो‌ मिथिगो ओमफाय बाकि खाससे दोंङो खोना अ नारजियाबो उम।
नारजि अमा जोबोर गोथाव जायो नोंथांङा जाफेरबाय नामा?
औ।
गोथाव मोनोना
नार
नोंथां ओ द दसे औ दो दोनथ'नोसै दे नोंथां।
बिनो नारजि जिदो
दोनथ'।
मोजां मोनो उम।